खोनादोंना नोंथांङा खोनादोंना नोंथांङा?
हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथांङा मोजांङैनो दङो ना?
अ मोजांयैनो दङो दे नोंथां
औ आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नागिरदोंमोन आरो
औ दे सावरायजागोन नोंथां
औ दायो धोरोमनि सायाव सावरायगोन नोंथां
औ दे
औ दोरों होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो मिथियो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि जोंङो जिउ खुंनाय बा जोंनि जों दा जेरैबायदि थांनानै थादोंबा थांनानै थाबोगासिनो बै सम उम बे थांनानै थाबोनाया मोनसे जेनेबा गोदो गोदाय जोंङो माबोरै नेमखान्थिफोर बाहायनानै माबोरै मावनाय - दांनाय बा माबोरै नेमखान्थि बायदिसिना बाहायनानै जोंङो बाहायबोदों बेफोरखौनो जोंङो मोनसे दोरोंङाव सोफानो हायो। बे दोरोंङा बायदि रोखोमै बेरखांनो हायो जेरैबायदि मावनाय - दांनायावबो मोनसे दोरोंङा जायगा लायो लोगोसेनो गाननाय - जोमनाय, जानाय - लोंनाय, दानाय - लुनाय बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय बेफोरबो जोंनि दोरोङावनो सावरायजा सावराय जायो आरो दोरोंङाव दोरोंङाव जोंङो मोनसे गावनि सिनायथिखौ मोननो हायो मोननोबो हायो जेरैबायदि जोंङो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि नेमखान्थिफोरखौ बाहायनानै ओ बाहाय बाहायबोनानै माखासे खामानिफोरखौ मावनाय बा माखासे फाालिथायफोरखौ फालिबोनायखौ नुनो मोनदों। थिग बे बादिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माखासे दोरोंफोरा जायगा आवग्रिनानै थानायखौ जोंङो नुनो मोनो
औ नोंथां
दोरोंफोरनि दोरोंफोरनि गेजेरावहाय जोंङो दानाय - लुनायखौ नायनो थाङोब्ला दानाय - लुनाया जोंनि बर'- बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दानाय - दानो गोदो बर'फोरा थ' दानो लुनो रोंङाब्ला हिनजावफोरखौहाय दानो लुनो रोंङाब्लाथाय हाबा जानो गोब्राब होननानै मिथियोमोन ना नोंथां?
औ - औ नोंथां आइजो नङा होननानैबो बुंनाय जायोमोन आरो बर' आइजो नङा इब्दि
दानो रोंङाब्ला लायनो हाबा जानोबो गोब्राब जायो आरो जि दानो रोङाब्ला बर' आइजो नङा बेबाय दि खुगा फोथायनाय जोंङो खोनानो मोनबोदों
औ औ गोदोनि दिनाव बे सि दानो रोङि आइजोखौ रावबो जुलिबो लाया बा हाबा लाया होन ना बुंदोंमोन आरोखि
औ नंगौ नोंथां ओ दा बे जि दानायनि सोमोन्दैनो नोंथाङा नोंनि मोन्दांथिजों एसे फोरमायनानै होदो
ओम दा जिदो गोदोनिफ्रायनो सोलोंबोनाय जि थु जोंनि दोरोङारि हिसाबै सि दानाय ना दा बे सि दानाय होननानै बुङोब्ला गोदो बर' आइजोफोरा न'खर न'खर बयहाबोलायनो ओ हिसानसालि होननानै जों जेरै दा सिदाग्रा जायगाखौ जोङो हिसानसालि होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नों थां दा बे हिसान सालि बा सि दाग्रा जायगायालायनो न'खराव बयनावबो थाखायोमोन गोदोनि दिनाव
नोंगौ
अ बयनावबो थाखायोमोन थामिनबा सोरनिबा सोरनिबा न'खराव हिसानसालिया गंनै गंथामसिमहालागै दङमोन होननानै जोङो मोनथिना मोनो आरोखि दा बै समाव गोदोनि दिनाव ओ गोदोनि दिनाव सि दानाय आइजोफोरा सि दानो गोबां खामानि आइजोफोरा न'खरनि गोबां खामानि मावसेयावबो बा न'खरखौ दैदेन दैदेननाय आइजोनिथ' गुबै खामानिया न'खर दानाय बा न'खर सामलायनाय नङा होमबा नोंथां दा बेनि गेजेराव बो न'खर सामलायनायनि गेजेरजोंबो ओ बर' आइजोफोरा ओ खामानि न'नि खामानि माव खां आरिखां सङै खावै ओ जाहोखांनायनि उनावहाय बे सि दानाय खामानिखौ मावनाय जायोमोन जाय हागौ फारा फारि बयबो हिसान सालियाव हाबनानै सि दायो गावनि गाननाय दखना ओ फास्रा बेनि अनगायैबो ओ हौवाफोरनो गाननो थाखाय गामसा बायदिसिना आरो आर'नाइ जोंनि बर'नि जेराव फास्रा मोनसे दोङ ना आर'नाइ बे आर'नाइ बेफोर गासैखौबो दायोमोन न'आव गाननो दानो दानायनि अनगायैबो आइजोफोरा गुबुननो फानहरनो थाखायबो बे हि हिसानखौ दानो दायोमोन आरो गुबुननो फाननानै बेनि रांजोंनो न'खर सामलायनायावबो बा न'खर सालायनायावबो गोबां मदद मोनदोंमोन। दा बे सि दानायावनो बायदिसिना बर' आइजोफोरा बे सि दानायाव बायदिसिना बे गानग्रा दख'ना गावनि गान दख'ना फास्राफोराव बायदिसिना आगर एरनानै दानाय जायोमोन दा बे आगरनि गेजेरावनो ओ गोबां मुंनि आगर दङ ओ दाउराइ मोख्रेब ओमफ्राय ओ फारौ मेगन बिदिनो गोबां रोखोमनि आगर दङ बर'नि गेजेरावनो ग जायगा लाना जायगा बेफोर आगरफोरखोनो गुबुन गुबुन मुङै मोनथिनाय जायोमोन। दा बै आगरनि मुंफोर खौ नोंथाङा मोननैसो मुंख'ना होयोब्ला साबसिन जागौमोन।
ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जिहेथु बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सायाव सोनारदों। नङा होनब्ला? बे मिथिंगानि सायाव सोनारनाय सिमावहाय थिंगानि बायदिसिना नु थायफोरखौ नुनानैनो बर'फोरा ओ जिहेथु बर'फोराथ' दानाय लुनायाव गोदैनिफ्रायनो आखा फाखामोन नालाय बेबायदि समावहाय बर'फोरा ओ हाजो ओ अख्रां सथिंहाय दाउ बिरबायबाबाबो उम बे बर' आइजोफोरा बेखो नायनानैनो जियावहाय आगर एरनो हायोमोन नो बेखौ जोङो मिथिनानै मोन्दों लोगोसेनो मिथिंगानि बायदि रोखोमनि बिबार बिबार फिथाइ बायदिनि महरफोरखौ एरखांनानै आगरफोराव आगर ए महर एरोमोन जेरैबायदि ओ दावराय मोख्रेब, फारौ मेगन हाजो आ गर भुन्दुराम आग गर बेबायदिनो जोङो दिंखिया आ ग'र खैजिमा आगर बिदि गोबां रोखोमनि आगरफोर जोङो मोननो हायो आरो। बेफोर आगरफोराहाय गोदोनि दिनावहाय जोङो हख्ला गंब्रैनि जि दायोमोन दानानै गानोमोननो बर' आइजोफोरा। बेजों लोगोसेनो बांसिन जिफोरखौनो बर'फोरा उम गावनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन आरो गाबफोरनि बि थिङाव बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा ओ बे मिथिंगायाव मोननाय मा खासे फिथाइ सामथाइफोरखौनो बिलाइफोरखौ दि ग्लिनानै ओ गोरोबनानै बि दिनो लगाय लायनानै एसे गाब खालामनानै औ ओ नोंगौ नोंथां औ औ बेबायदिनो ओ बांस सिन आगरनि मुंफोरानो मिथिंगा मिथिंगानि सायाव सोनारनानै दोनजानाय
औ नोंथां औ नोंथां
औ आथिखालावबो बेफोरबायदि आगरफोरखौ नुनो नुनो मोननांलियाबाबो नाथाय एसे एसे गोदोनि महरफोरा दास सिमबो दङ बेखौ जोङो मिथिनो मोनो जेरैबायदि आर'नायावथ' ओ आर'नाइ औ आर'नायइ हाजो आगर बेफोरखौ दासिमबो होयो बर' आर'नाइफोरावहाय औ दानाय दानाय खोंनाय खान्थियावहाय नोंथाङा माबा बेफोर सोलायनायनि बागै बुंनो हागोन नामा?
अ दा दानाय लुनायाव सोलायनायाथ' बहुद सोलायबाय माने गोबां सोलायबोबाय होननानै आं बुंनो सानो मानो होनोब्ला गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव ओ बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो खुनदुं थुननानै सि सोंनानै ओ साल खुनथायाव हिसान दानाय जायो जायोमोन बेबायदिनो गोदोनि दिनाव माने गाबखौ गुबुन गुबुन खालामनो थाखाय नोंथाङा दहाय जेरैबायदि बुंलांबाय मिथिंगानि बायदिसिना फिथाइ-सामथायाइ बिफांनि बिलाइफोरखौ देग्लिनानै गाब फोननाय जायो मोन होननानै थिग बेबायदिनो गोदोनि दिनाव बेबायदि गाबहोनानै बा ओ गावनि आखाइजोंनो दानानै गानोमोन नाथाय दानि जुगाव ओ बा दानि दानि जुगावहाय बा दानि समावहाय गोदोनि बायदि बेबायदि मिथिंगायाव मोननाय फिथाइ-सामथाय बे बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ देग्लिनानै गाब होनायनि अनगायै दानि जुगाव बायदिसिना ओ रोखोम रोखोमनि गलाय-मोनदेर गाबफोरखौसो फोननाय नुनो मोनसै माने मिथिंगायारि बेसादफोरखौ दानि जुगाव गाबहोनायखौ नुनो मोनलिया आगरफोराबो गोदोनि बायदि हाजो आगर बा दिंखिया आगर बा फारौ मेगन बेबायदि आगरफोरखौ दानि समावहाय नुनो मोनलिया गोबां बायदिसिना ओ गोदोनि दिनाव आखायजोंनो दायो लुयोमोन नाथाय दानि समाव सुबुंफोरा बा समनि आंखाल जाबाय होननानैनो बुंनो नांसिगोन समनि आंखालनि थाखाय बे सि दानायखौ खम समनि गेजेरावनो गोबां दिहुननानै बा गोबां दानानै गाननो थाखायनो दानिया दोरोङारि जोनथोर बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोखि दोरों गोनोखो मुगायाव ओ मि इदिनो जोनथोर बाहायनाय नुनो मोनो बे जोनथोरनि जोहैनो दानि जुगाव बायदिसिना सि दानानै बायदिसिना गाबनि बायदिसिना आगरनि दानानै सानसेनि गेजेरावनो गोबां सि जि दिहुननानै फाननायनि थाखायबो बा गाव गाननो थाखायबो दान दानो दाना लानायखौ बा दिहुनना लानायखौ नुनो मोनो। नोंथां दा बेनिखायनो बे दानाय लुनायनि बेलायाव गोदोनि आरो दानिजों गोबां फारागखौ नुनो मोनसै दा बे दानाय-लुनायाव बायदिसिना जों गोदोनि दानाय- लुनायाव आखाइजों दानाय- लुनायाव जोङो गोदोनि दिनाव बायदिसिना रोखोमनि जोङो आइजें- आयलाफोर बाहायोमोन बे आइजें-आइलाफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा एसे
औ नोंथां ओारैनो बर'फोरा बे फोर आइजें आयलाफोरखौहाय ओ ओ औवानि दंफां औवानिफ्राय आरो दंफांनिफ्राय बानायोमोन आरो जेरैबायदिहाय जोङो साल फिफा साल खुनथा बानायोना बे साल खुनथाखौ बेखौहाय जोङो ओ गोदोनि समावहाय बे गय बिफां गय बिफाङा बे गय बिफांनिखौ थंब्रै गायनाय जेनेबा गय बि बिफां बिदि गय बिफांखौथ' गय बि बिफाङाथ' बिदि थैनाय थैनाय गय बिफांखौसो गायनाय माने जायखौ जाय फिथाइ थायला एबा फिथाइ थायनो रोङा बेफोरखौ ओरैनो जेनेबा ओरैनो दोनस्लायस्लाय बेफोरबायदि खामानियाव नांगौ खामानियाव बाहायनाय जायोमोन आरो जेनरैबादि बे गय बिफांखौहाय औ मोजाङैहाय दाननानै ओ थंब्रै बेखौ गायनाय गायनानै गायनाय जायोमोन लोगोसेनो गय बिफां नङाब्लाबो औवा बे औवा बुरखा औवा होननानै बुङो जोंनिथिं बे औवा गिदिर गिदिरा नोंथां बेनिफ्रायहाय ओ बे सालखुनथाखौ बानायनाय जायोमोन आरो बांसिनै आथिखालाव बांसिनै औ
बे थंब्रै साल ओ बे थंब्रै साल खुनथानि गेज जेरावनो थंनैया ओ खर'आ एसे हाला आरो थंनैनिया उदैया स सफ्लंनाय बि जायोमोन आरो
औ नोंथां औ सफ्लङोमोन आरो जेनेबा ओम बे सालखौ दोननो थाखाय आलायनो थाखाय बिदि आरो माखासे आगजुफोर बाहायनाय जायो जेरैबायदि बनसि आरो माखु लोगोसेनो सोरखि आरो मा ै बे खुनदुं दोननो थाखाय बायदि आइजें आयलाफोरखौ बाहायनाय जायो जायो आरो
औ नोंथां
औ बेफोरनो बेनि उनावहाय बेफोर बेफोरखौहाय बर'फोरा गोदो गोदायथ' बर'फोरा जि दायो जि दायोब्लाथाय सानसे सानसेयावनो बिदि गोबां जि गांसेफोर बिदि दिहुननो हायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जि दानाय जि दानायखौ गोबां नुनो मोनलिया सोरबा सोरबा जायहा सम गोबां मिलायनो हायोब्ला जायफोरा न'आवहाय जेबो खामानिफोर एसेबां फिर नंसोवा बिसोरबायदि मानसिखौहाय दिनैसिमबो जोङो जि दानानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
नोंथां दा दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां
अ दे जोंनि सावरायनाया बेखिनियावनो जोबथ'बाय
औ जागोन
औ